औ
औ खोनादों खोनादोंना ब्र'
खोनादों खोनादों उम औ खोनादों औ आचचसा नोंथां आथिखालाव मा होनो आथिखालाव दानि लाइमोनफोरा गोबां लाइमोनफोरानो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन फोरा गोबां फरायसे फरायनानैबो डिग्रि लानानै उनावबो हेलौ
औ खोनादों खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
अ औ
हेलौ औ आथिखाल औ नोंथां आथिखालाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो
औ
गोबां डिग्रि लानानैबाबो दानिया जुगाव बेखार जानानै थानायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव आं फंनैसो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो नोंथां
खोनादोंना हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेल'
औ हेल'
खोनादोंना
हेल'
औ खोनादों ना नोंथां हेल' हेल'
हेलौ खोनादों नोंथां औ खोनादों आंनिखौ औ औ खोनादों
अ आथिखालाव लाइमोनफोरा गोबां डिग्रि लानानैबो बेखार जानायनि जाहोनखौ
औ औ बेखौ सोंदों आं फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
हा ओरैनो आं बुजिनायाव हमदां मोनदांनायाव आं फंनैसो बुंनोसै आरो आथिखालाव लाइमोनफोरा गोबां डिग्रि लानानैबो खायफाया बेखार जानानै दं मानो होननानै बुङोब्ला गोबां लाइमोनफोरानो नां आथिखालनि मुगायाव माने मुगाजों खारफानोबा नांगौ बायदि डिग्रि लानानैब्लाबो मानि थाखाय बेखार जानो गोनां जादों हमबा खायसे माने फरायदोंब्लाबो ओरैनो मुङावल' फरायनाय बायदि जादों आरो खायसे माने मोजां पारसेन्टेज लानानै बा मोजां मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखै जायनि जाउनाव माने गोबां लाइमोनफोरानो बेबायदि बेखार जानो गोनां जादों आरो गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला माखासे लाइमोनफोरा गावसोरनाव माने मोजां एबा गोजौ थाखोनि डिग्रि दङ होननानै बिसोर माने फिसा लेभेलनि खामानिफोरखौ मावनो जायनि जाहोनाव माने गोबां लाइमोनफोरानो बेखार जादों होननानै बुंनो हागोन आरो बे बिसोरनानो गाहाय लेभेलनि साख्रि बाख्रि सम मोनोब्लाबो मावनो गोसो जाया गोजौ लेभेलनिखौ नागिरबाय थायो नाथाय गोजौ लेभेलावबो मोनहैसवा जायनि जाउनाव माने बेबायदिनो बेखार जानानै थानो गोनां जादों
अ बे बे लाइमोनफोरनि सायाव नोंथाङा मा एडभाइस आंनि मोनदांनायावबोथ' बेबादिनो बुंनो सानो दानि आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां फरायबाबो माखासे बिथिङाव सौहाजोबनो नागिरा आरो आरो दानि जुगाव साख्रिफोरबाबो गोबां बिबांनि पस ओंखारनाय जाया एसे नांगौ बिबांनि ओंखार मोनजोबनाय जाया बेनि थाखाय माखासे बिथांमोनाबो गोसो बायो सोरबा एथ'बां नाजासेयावबो बा
बुंनो सानो आरो नोंथाङा ओमफ्राय दानि लाइमोनफोरखौ मा फोरमायदो माबा मोनसे मा होनो बिदिखौ मा एदभाइस होनो सानो जेनबा साख्रि बाख्रिनि बिथिङावल' नङा बेनि उनाव गावबा गाव थांना थानायनि लाहार लामायावबो माबा मोनसे मावनानै गावबा गावनि जिउखौ
लाइमोनफोरा औ आथिखालाव माने लाइमोनफोरा मोजां डिग्रि लानानै बेखार जादों नाथाय बेबायदि बेखार जेंनाखौ जोङो बोस्रांनो गोसोबा जों साख्रि बाख्रिजोंल' हाया ख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनानैबो
औ औ औ
बिनि अनगायैबो माखासे बेफार फालांगि खालामनो हायो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजै आजौफोरनिफ्रायनो जोंहा माने गोबां आदब खान्थि बाहायनानै दाउ फिसियो अमा फिसियो ना फिसियो जों नङा होमबा आरो बे आबादखौ नांगौ जखानि माव नांगौ ओरैनो जानो आनथाल' न'आव मावबोबाय नाथाय माने जों इखौनो फेदेरनानै इयुनाव माने इयुननि थाखाय जोङो जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय बोरै थिना दोनलांनो हानाय मावनांगोन आरो दाउ फिसिखायो दाउखौ बुरजा फिसिनांगोन बेखौनो जोङो फालांगि लेबेलाव ला ना फिसियोमोन जों नाखोबो फालांगि लेबेलाव लांनो थाखाय बुरजा ना फिसिनांगोन जों आरो बिनि अनगायैबो आबादफोरखौ बुरजा मावनांगोन बेखार लाइमोनफोरा ओरैनो थायालासे बेबायदि माने आबाद आरो फालांगि बिथिङाव हाबनानै खामानि मावोब्लानो गाव गावनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लागोन आं बेखौ नुहुरो आरो
औ दाउ अमा फिसिनाय जेनबा अमाखौबो जोङो गोबां बिबांनि फिसिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनो नानानै जेनेबा गोबां रांबो हायो बेफोरबो जाहैबाय उम उम आबाद फोथारावबो जोङो औ
ओरैनो जिरायना थायालासिनो माने जों खामानि मावनांगोन आरो जों गासै लाइमोनफोरानो माने गावसोरखौनो बेखार साननानै खायफा माने गोबां दिडप्रेसनावबो गोग्लैनानै थायो बेबायदि माने थाया ला बयबो माने जयैनो ओंखारलायनानै गाव गावनि इयुनखौ दैदेननो थाखाय आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों जों-जोंनि खार जेंनाखौ बोस्रांनानै लानो हागोन आरो साख्रिनि अनगायै
थ' जोंनि हाफोराथ' बर'फोरनाथ' गोदोनिफायनो हा बां गोबां गुवार गुवार दं नांगौ खिनायनि गावबा गावनि बाराबो दङ' बेफोर हाफोरखौ दानि लाइमोनफोरा ओरैनो दोनो माने उम
मावबानो जायो नाथाय जों माने मावनानैसो लानो रोङा आरो। गोग्लैसोनानै थायो जोंनि ओरैनो आबाद जों खेबसे माबायाव दैज्लाङाव खेबसे मावबाय जों मेसेङाव आरो खि मावलिया जोङो जोंना माने हाया। जि जिरायनो रेस्ट मोना। हायासो जिरायनो रेस्ट मोनलायो जोंना नाथाय जों बे हायाव माने आब आबाद मावबाय थायोब्ला जों जोंनि बेखार लाइमोनफोरा माने गाव गावनि जेंनाखौ सुस्रांनानै लानो हागोन आरो बेखारनि
ओम औ औ दैज्लां बोथोरखौ लायोब्ला माइल' गायनोसै बेनिफ्राय मेसें बोथोराव ओरैनो थरग जानसै मसें बोथोरावबो जेनेबा जोङो लाव खुमब्रा जोगोनार आलु सालु बेफोर खौबो गायनानै जोङो जिउखौ दैदेनलांनो हायो हाफोरखौ जाहाथे ओरैनो दोनालासिनो
गुबुन गुबुन माने ओ दैज्लांनि आब आबादनि अनगायैबो जों मेसें बोथोरावबो आबाद मावनो हायो आरो जों
औ औ जाहाथे ओरैनो हाफोरखौ बेखार दोनखि औ
जों जों माने बेफारे बेखाराव थानांला आरो माने जों जोंनि माबाखौ जेंनाखौ फ्रांनानै लानो थाखाय माखासे आबादफोर मावनानै जोंनि जेंनाखौ सुस्रांना लानो हायो आरो लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रिखौल हुसुबाय बा
नेब्ला ओरैनो गिदिर गिदिर डिग्रि लानानै फरायनायाथ' ओरैनो जोंङ। माबा मोनसे साख्रि बाख्रि साख्रि मावनो थाखाय फराया जाहैबाय नालाय नोंथां
औ औ साख्रिखौबो जों नेबाय जानोबो हाया साख्रिजोंल' जोङो गावा गाव ज खौ दैदेनलांनायाव जों माखासे बिथिङाव बेफार फालांगिनि गेजेरजोंबो जों गबा गावनि
आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों जिोंनि जिउखौ बेखार होननानै माने गिदिर गिदिर डिग्रि लाय डिग्रि लायहो खायफाया बिदिनो ओरैनो मानि गावखौ गोजौ साननानै लायोना बेबायदि जाहोनाआव आखसे बेखार जानो गोनांार आख माने नांगौ ज नांगौ
नों बेखौ माने नार्सफोरखौ लानो हाया ना
उम उम उम बेबायदिनो सालाय आथिखालावथ' आरो दानि लाइमोन सेंग्राफोरा से सेंग्रा सिख्लाफोराथ' फिसा फिसौ साख्रि बाख्रिखौबो फसायला साबजानाय मोनला जेनेबा दिर बुरजा फरायना फैनाय मानसिफोरा गाहाय लेभेल गाहाय थाखोनि खामानिफोरखौथ' थावनाय मोन ना बिसोरो बेखायनो जोङो ओरैनो थलाब बानो माखासे दाउ अमा फिसिनाय जिब जुनार फिसि नानै बेफोरनि ट्रेनिं लानानै आरो बेफोरनि सोमोन्दै सोलोंनानै गावबागाव जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेफोरखौ जों लाइमोनफोरखौ बुजायनायनि गेजेरजों आरो। मोजां इनकारेज खालामनानै बेफोरखौ जोङो मोजां माबाजों जोंनि बे बेफार फालांगिखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हायो नामा बेफोरखौ एसे सावरायलायनांगोन आरो दानि लाइमोनफोरजों।
होनो हायो आरो जों खौ बेबायदि जा बेबायदि मावलायलायोबानो गावबा गाव बेखारनिफ्राय बारग'गोन आरो।
उम हु माने हबाना जोंबो जोंनि एरिया जेनेबा माबाफोरखौ नांगौखिनि जोंबो जोंनियावनो होदों। हादाय आरो मोननो हानाय आबादफोरखौबो दा दाउ बेदर अमा बेदर बे बेफोर गाैखौबो जोंनियावनो जों होनो हानाय सुफुंलायनो हानाय बेफोर जाहैबाय ना।
औ औ गावजों लोगोसे माने जों बेफार फालांगि मावोब्ला गावजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन न'खरफोरखौबो जों फिसियो फिनानै लांफानो हायो। सिफानो हानाय बायदि जायो जेरै जों दुब्लियाव आबाद मावोब्ला जों बुरजा बिबांनि आबाद मावोब्ला जों गावखौनो बे बेखार बेखारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों आबाद मावगोन। बे आबाद थिलियावाव जों गोबां न'खरफोरखौ जों हाजिरा खामला मावनानै फिसिनानै लाखिनो हायो अब्ला नांगौ उननि बेखाराबो जोबलांगोन आरो।
लासै लासैनो माने जोंनियावनो उम जों नियाव नांगौ खिनि जों सोर मोनसे मोनब्रै मोनबा न'खरखौ जों सोना होनानाय एबा माखासे नख'रफ्राबो ओरैनो थानाय नंला जाहैबाय आरो बेबायदि उम संलांनो हाबाय।
लांफानो हायो आरो जोंजों लांफानो हायो।
औ।
बेबायदि मावोब्लानो बेखारजोंनो लासैनो जों जोबलांगोन आरोना जों ओरैनो माने बेखार होननानै न'आव ओरैनो थाबाय थायोबाथ' जों जेंनायाथ' जोबनाय नङा नालाय। जेंनाखौ जों जों गाव गावसो बोस्रांनानै लानांगोन।
औ नोंथां। ओमफ्राय बिनि उनाव आथिखालावथ' जों बेखौ सावरायबाय बेनिफ्राय दानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ मा होनो बिदिखौ फरायनायनिखौ फरायनानै थाख थासेयाबो फरायनांगौखौबो होनाखै फरायजोबनांगौ फरायनायनि उनावबो जाहाथे ओरैनो थायालासे जों बेफार फालांगिखौ लांफा होनायखौ जों सावरायनांगोन होनबा गेजेराव ना? था
औ बेफार फालांगि माने जों फराय जों फराय फरायनाय जों बेफार फालांगिखौबो जों लांफानो हायो हमनानै ला जों फरायसालि बा कलेजाव थांनानै फैबाय जोङो कलेजाव थांखांना फैनानै जों दा राव दान्दिसेबाबो खामानि मावनो जों सम होनो हायो। बे जाखिनि सम होबाय जों बेखिनि सम बेखिनि समजों लोगोसे जोङो खम होनो हायो आरो जों इयुनाव जाहाथे बेखौ फास जाखांनायनि उनाव बेखाराव था आरो
औ औ औ। होमबालाय नोंथां मा होनो बे आयदाखौ होनबा बावनो दोन्थ'नोसै होनबा ना?
औ औ दे जागोन दे।
औ औ उनाव सावरायफिनसै नोंथां औ औ दे।